औ नोंथां ओ होमबा जोङो दायो ओ मानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां?
ओ दा जोङो ओ दानाय लुनायनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ दे सावराय जायो।
औ जोङो दानाय लुनाय होनब्लाथाय ओ बर' बर' माहारिया बर' हारिया सिगांनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो दानाय लुनायनि दा दानानै लुनानै जेनेबा सि दानानै गाननाय जोमनायनि हुदा दं जाय जोंनि मोनसे हारि हारिमुनिबो मोनसे बाहागो दानाय लुनायाबो ओ बे ओ गोदो गोदाय ओ जों सिफोरखौहाय ओ माबादि दायोन होनबाथाय ओ बेबादिनो ओ आखाइजोंनो ओ थावख्रि लुनानै लाथा एम्फौनि ओ फिथोबजों खुन्दुं दिहुननानै जोङो सिखौ खौ दानाय जायोमोन आरो गोदो गोदोहाय जोङो साल खुन्थाजों जेनेबा साल इसानजोंनो ओ साल खुन्थाजों ओ माबा ओ गायनानै इसान माबानानै सिखौ दानाय जायोमोन। ओ नाथाय जोङो आथिखालनि जुगावहाय ओ बेबायदि दानाय लुनायनिबो गोबां ओ बेबायदिनो इन्डास्ट्रिफोर दिहुनन्नाय जाबाय दारिमिन दामिनसालि दिहुननाय नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो जों दानाय लुनायनि बेलायाव नायनो थांबा सुवाल सुवाल खुसिखौबो मोनसे ओ गोख्रों ओ दानाय लुनायनि दारिमिन दालि दामिन होननानै ओ बुंजायो। नोंथाङाबो ए
ओ नोंगौ।
एसे दानाय लुनायस सोमोन दे मिथिगौबा बुंलांदो।
औ ओ जोंहा दानाय लुनाय होनोब्ला जोंनि समाजाव बा बर' हारियाव माने गोबां मैखोम माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बेखौ गावनो माने गावनि दाना गाननाय जोमनायफोरखौ गावनो बानायना नि लादों बर बे बर'आ मोनसे माने मा होनगोन बेखौ दोहोनि ओ हारिमु गोनां मोनसे हारि। ओ जायखौ जोङो ओ बेनि गेजेरावनो जोङो ओ आरिमुबो आरिमुनि बेलायावबो। एबा आरिमु एबा जायखौ जोङो आर्ट होनो बिनि बेलायावबो ओ जोंनि हारिया मोनसे दोहोनि हारि जोंहा बायदिसिना ओ हाबाफोर दङ' आह आखायजों हेबनाय दानाय लुनाय थि बेनि गेजेरावनो जोंहा बे ओम दानाय ओ जि दानाय लुनायाबो जोंनि मोनसे ओ आरिमु। ओ बेबायदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ दानानै गानबोदों। ओ माने ओ एम्फौ फिसिनानै जोंङो बै इन्दि एम्फौ फिसिनानै बैनि फिथोबखौनो जोंङो खुन्दुं बानायनानै बा खुन्दुं सानानै जोंङो ओ जि दाबोदों बेबायदिनो ओ जोंङो दख' दखना दादों जोमग्रा जि दादों ओ लोगोसे जोंङो आरो आर'नाइफोर दानानै लाबोदों बिनि अनगायैबो जोंङो ओ इन्दि फिथोब होनोब्ला जोंहा बियो मो मोनसेल' गाबनि जोंङो नुनो मोनो जेरै गुफुर ओ बे खौनो जोंङो बायदि रंनि खालामनो थाखाय जोंङो गावनो मिथि मिथिंगायाव मिथिंगायाव माखासे ओ मुवाफोरखौ जोंङो लाबोनानै जेरै - बिगुर, बिफां बिगुर, ओ बिलाइ बिबार बेफोरखौ बेफोरखौ माने ओ जथायनानै गथायनानै जोंङो ओम गाब खालाम खालामनानै बै खुन्दुङाव गाब होनानै जोंङो बायदिसिना ओ रंगिना संगिना जि दानानै ओ लाबोदों। थिग बे बायदिनो जोंङो ओ ओ इसान दानायनि बेला मानो होनोब्ला जोंङो ओ बेयाव गोबां ओ रोंगौथि नांगौ बा जोंनि गोदोनि सुबुंफोरा गोबां बिनि सायाव रोंगौथि दंखायो ओ बेफोरनि आइजेंफोरनि आं मोननैसो मुं मखनि जेरै जोंनो इसान नांगोन। बा ओ गरखा, बालेब ओ बिनि उनाव जोंङो गान्दै ओ साल, गनसा-गनसि, मुस्रा, जेन्थोर ओ लोगोसे जोंनो आरो सोर ओ सोरखि बेफोरबायदि माने बेफोर बुस्थु गासैखौबो जोंनो नांगोन आरो जोंनो जि दानो थाखाय। जि दानायाव ओ बे बेफोर बेफोरखौ जोंङो गावनो गावसोरनो बानायनानै लादों बेफोर आइजेंफोरखौबो थिग बेबायदिनो माने ओ आरिमुनि बेलायावबो माने गोबां ओ दोहोनिखा आरो जोंनि बर' हारिया बेबायदिनो जोंङो दानानै गानबोदों। औ। ओमफ्राय ओ नोंथाङा मिथिगौ नामा नों नोंसोरनि ओनसोलाव बा नोंसोरनि ओ गामिफोराव माबायदि मा मा रोखोमनि जि दायो बेफोरखौ एसे बुंनानै होनो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो ऐ सिखौहाय ओ ओ आखाइ ओ हिसानाव हिसानसालियाव थानाय दानाय जायो बेबायदिनो नोंथां होननाय बेबायदि हिसान माखु
नोंथांना नेट मोनाखै ओ मोजां खोनायाखै
औ हेलौ
खोनादों नोंथांना नेट मोनाखै मोजाङै खोनायाखै
औ
हेलौ औ
हेलौ
खोन औ मोजां माथो फैया थाबथा थाबथा जादों औ एबार खोनाबाय दे बुंदो
औ बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो जिखौहाय ओ मा खुन्दुं खुन्दुंखौ दानाथ' गोदोनि बायदि खुन्दुं गावबा गाव दिहुनलायनांला नङा नोथां ओ जोङो दुखान फोरावनो बायनानै मोनो ओ खुन्दुंफोरखौ टाख्रिफोरखौ ओ खुन्दुंफोरखौ बायनानै जोङो बेखौ सोङो सोंनानै जोङो ओ बे जिखौ गोबां रोखोमनि बे जेनेबा गामसा दायो ओ द' नुनो मोनो आरो बेबायदिनो खुन्दुं बायनानै लाबो खुन्दुंखौ जोङो सोंनानै बेयावहायनो जों बे जिनि महर होनानै ला ओ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि मोनो खोनादोंना नोंथां
औ सम सम एसे एसे माबादों थाबथादों यै औ खोनादों औ
ओ बेबायदियाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आगर एरखांनाय बेखौ नुनो मोनो बे आगरफोरनि मादाव जोङो उम ओ थाइगिर बिबारनि आगर ओ खा सि ओ खासि हा हाग्रानि आगर ओमफाय हाजो आग ओ आगर ओ बायदि बायदि आगरखौ जोङो एरनाय एरनानै गान सि दानायखौ जोङो नुनो मोनो सि दानाय सि दानाय बेलायाव जोङो रायखांनो थाङोब्ला जों मिथिबोयोदि गोदो गोदाय ओ सानै बिब' बिनानाव दोंमोन बैसासि आसागि होननाय बिसोर सानैनिफ्रायनो जों बर' माहारिया ओ जेनेबा सि दानायखौ सोलोंग्रोदोंमोन नुनानै होननानै जों फोथायो आरो खानादोंना नों थां औ बिसोरो ओ आसागि बैसागि होननाय बिब' बिनानाव सानैया लायनो ओ अख्रां साजों ओ एर'प्लेन बिरनानै थांबाबो
ओ
ओ बेखौ‌ ओ बिरनो ओ बेबायदिनो जेरै एर'प्लेन बिरनाय नुबाबो बेखौ नु बिस आंनि महर होयोमोन नो बिसोर सानैया जि दानाय दारनायाव फोर आखा फाखामोन। बेबायदिनो जोङो ओ दानाय लुनायनि बुंनो थाङोब्ला बाथाय बे आथा खेसा जिरनाय बिब' बिनानाव सानैनि थ्राखौ मख खर गोनां जायो नोंथां। माबो ओ बे ओ स आबादनि बागै एसेबाबो मिथियोबा आसागि बैसागिनि बागै एसे बुंदो?
ओ आङो ओ मिन थिगौ बे आसागि बैसा दा बेगुन नाथाय आं बांद्राय गोसोआव गैला जोङो बेखौ सल'बाथा हिसाबै जों बेनिफ्रायनो माने ओ जि दानाय ओ जों माखासे ओ खान्थिफ्रा जाबोदों होननानै जों फोथाय बेखौ लानानैनो थिग बेबायदिनो जोङो ओ दानांगोन ओ माखासे आगरफोरबो दङ जोङो द बेबायदि दिनो ओ गावनो बानायना लानाय ओ बैफोर आगरफोरखो माने जोंनि बर' आइजोफोरा माने गासैआबो गासैबो रोंजोबो। ओ जेरै बिनि गेजेरावनो आं मोननैसो आगरफोरनि मुं मख'नो ओ मख'नि ओ जेरै फारौ मेगन ओ दाउथु दाउथु बिखा ओ हाजो आगर उम बेनि उनावहाय ज जोङो मोननो हायो। उम दिंख या आगर ओ बेग्रि बिब बार अगर ओ बेबायदिनो गोबां दङ आरो जोङो हाज' आग गर होनोब्ला जोङो गुबैयै ओ आर'नाइआव जोंनो हाजो आग गरखौ नांथारगोन आरो जों हाज' हाजो आगरा थाब्ला जोज जोंनि आर'नाइआ माने आबुं महर मोनगोन बेनिखायनो जोङो ओ गुबैयै ओ हाजो आगरखौ जों आर'नायाव होथारनाय। जों नुनो मोनो ओ थिग बेबायदिनो जोंङो बैफोर ओ हारिमु खौ जोंङो लाखिनांगोन। आरो बे जि दानाय ओ जोंनि जा मोनसे आरिमु बे आरिमुखौ जोंङो लाखिबाय थानांगोन बेबायदिनो जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन दाबो जोङो मावनांगोन बा इयुनावबो जोङो बेफोरबायदिनो बेफोर हाबाफोरखौ जोंङो मावलांबाय थानांगोन जि दानाय बा ओ खुन्दुं थुननाय लोगोसे जोङो बै माखासे बिलाइ बिबारफोरनिफ्राय जोङो गाबहोनाय बेफोरखौबो जोंङो लाखिनो नाजानांगोन आरो। जों माने बर' हारिया जेसेबां समसिम थागोन बै सम समसिम जोंङो लाखिनो ना नाजानांगोन।
औ
ओ दे होमबा नों
बेबायदिनो जों गोदो गोदो एसे फोरमाय गोबाङानो जि जानाय जि दानायफोरामोनसे गोनां हाबा जों फोर रोंनानै लानाया जों रोंब्लासो जों जोंनि हारिमु फथ हारिमुखौ आरिमुखौ फोथांनानै लाखिनो हाम खोनादोंना नोंथां। दे हब्ला बिदिब्ला नोंथां जोंनि रायलायनांगौ समावबो बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय।